हेलौ खोनादोंना आदा? औ खोनादों दे खोनादों? औ खोनादों इख 'इसे इख' जादों नोंथां अ' अ' दे आरो मा बुंबावनो एसे नेटनि प्रब्लेमफोर जादों नामा उम नोंथां
ओ दा जोंङो
ग'रम बा ग'रम बोथोरनि बागै नै दा सोलिनाय ग'रम बोथोरनि बागै एसे सावरायनोसै अ' अ' उम दे नोंथां दा दा एबार बोसोरनि ग'रम थोराथ' बारा ग'रमद्रायबो मोनाखै नै दाख्लै मार्चफोरावसो मा एप्रे अ मे मे बोथोरावसो जोबोद गरम मोनदोंमोन दा साननैसो अखा हागासिनो नालाय गरम बोथोरनि बिबांङा एसे खम जादों आरो बेनिफ्राय नोंथांमोननि ओनसोलावलाय गरम बोथोरालाय बोरै गोहोम खोख्लैदों माबोरै गोहोम खोख्लैदों?
गोहोम खोख्लैनायनि बागै सावरायबा ओ बुंनो हायोदि जोंनियावबो बिदिनो भारत
बाराद्राया गरमबो नंङा बाराद्राय एखान्दाब नंङा दा दिनै जायोबा ओम ओमफ्राय साननैसो सिगां जेनेबा बिदिनो गरमसो जादोंमोन आरो जब्ला अखा हायाखैमोन आसा ओमफफ्राय जेनेबा
ओ न' सिङावनो हाबनो हाया दंमोन थिंनि बिदुङा माने न' सिङाव हाब
फैब्ला थांनो हायामोन आरो न' सिङाव आ बाहेरफोराव अबबा सायाफोराव जिरायहैनांगौ जोंनि अब्ला नोंथांनि न'आवबो माबा फोर गैयाना बा एसिफोर बा माबाफोर लागायाखै आरो ना एसि गैया एसि एसिखोबो दानि आथिखालाव बाहायथनो हाया दंथयो
ओ मानो होनोब्ला फैसाया लाइन बिल
बांसिन फैयो ऐसि आतसा अ नंगौ नोंगौ। ओनफ्राय आ ओइ एसिबो लाबाय थायोबा देहानि जोबोद खहाबो जायो नामा नोंथां औ औ एसे खहाबो जायो स्किन देजिस होननाय खोनादों ब।आंङो अ आतसा आतसा आ हबालाय एसि बाहायनाया बो जोंनि देहानि थाखाय बारा थिग नंङा आरो ना औ खहा जायो माने ओमफ्राय नोंथां नोंथाङा गरम बोथोरावलाय मा माथो खालामो?
आङो होनोब्ला गरम बोथोराव मा खालामो होनबाथाय आङो ओरैनो थायो थानाया न' दा आङो ओ लोगोफोरजों एसे बेरायनो थांगोन आरो दसथा एसे बेलासियाव तिनथाफोराव। ओ फुंनिफ्रायथ' उथिनानै फुंनिफ्राय नायोबा फुङाव उथिबाय उथिनानै ओ दसे एक्सारसाइस खालामबाय ओमफ्राय खालामनानै ओंखाम सोखाम जाबाय जाखांनायनि उनाव दसे मबाइल नायबाय ओमफ्राय थिनथासोआव आरामसे लोगोफोरजों बेरायोना ओ जेनेबा
आ आतसा आतसा नोंथां दाथ' गरम बोथोरावथ' गायनाय फुनायनि दिन दैज्लां बोथोरबो जाहैबाय नङाब्ला गरम बो बोथोरावथ' जोङो माइ आबाद मावो माइ आबादा थ' जों बर'नि ओनसोलफोराथ' जों हाजो हाला थायो गामि एरियाफोराव थायो। बिफोराव जोंहा जोंनि गुबै खायद' जा जानायनि आबादानो जाबाय माइ आबाद। न' अब्ला नोंथां ओम दाथ' गरम बोथोराव माइ आबाद मावो। नोंथांहालाय बे माइ आबादथो मावो ना मावाखै
जोंहा मावो मावा नोंङा जोंहाबो मावो फोथाराव ओ जोंहा आं न'खरैनो मावनाय जायो ओ माइयानो मोनसे सर्स नङा होमबा ओ जोंनियावथ' नै आसामाव बांसिन नायोब्ला ओ माइदोनो सोनारना थायो ओ ओमफाय जोंहाबो गायो दा जों गायखांबाय माइखौ नै दाख्लिबावैसो सान सप्तासे जाबाय
ना एबार अखाफोर मोनदोंबा ना नोंथाङालाय माइ खलाय मा माइथो गायो
मा माइखौ गायो दो होनोब्ला
आइजुम मोन खोमा आंनि आनदआस आदस इसे ओ मोनबाय आंङो आनदायबाय उम उम नोंगौ जोङो गरम बोथोराव माइबो गायो। आरो बायदि आबादफोर मावो। बेलेगफोरा बोरि ओनसोलफोरा बेलेग बेलेग आबाद मावो जोंहाबो माइ मावदों बि दि बाहादुरफोर मावदों आरो नोंथां गरम बोथोरावथ' जोंहा जोबोद गरम जायो नालाय गरम बोथोरावलाय मा मा बेमारफोर जायोना जाया? नोंथांनि बायदिबा बेमारफोर जायोना जाया गरम बोथोरफोराव मानसिफोरनियाव? औ
जायो जानाया जाया नङा ओ सबनिबो देहायाथ' मोजां थाबाय थाया नालाय ओ गरमाव माबा जायो आरो दुरबल जायो जेरै सानदुं खामनानै एबा सानदुंङा डिहाइद्रेसन बानायो मानसिखौ ओ देहायाव दै गैया थै गैया बानायनो नागिरो ओ ओमफाय बेयाव बांसिन लोमजानाय साजानाय जानो ना गिरो आरो मानसिया ओ गोबानाय यावनो खर' सानाय इदि जायो बांसिनानो कमना बांसिन फ्रायखोनो नुनो मोनो जोंनि नैबे आसा माव बिदिदो ओ जा
खर' सानाय गोबानाय अ
ओ जों सानदुंङाव माइ गाय नांगौ जायो नालाय
नंगौ आरो बे गरम बोथोरावबोथ' जोङो गोबां प्रेसार जानायबो खोनासो गारो नोंगौ ना?
औ नोंगौ
प्रेसार जानायाबोथ' जोंनि जानाय खायद'नि थाखायनो जायो नामा?
औ जानाय जानाय लोंनायनि थाखाय औ हासार ओ हासार होनाय जेनेबा जोङो ओ मेगं थाइगं जायो बेबो जायो। आरो बिनि बिनि उनावबो मानसिफोरा माने ओ ओ जोङो जानायफोरा खायद'फोरा मोजां जायिनि थाखायबो जायो बेफोरो ओ मानसिया बेदर बेदर बाराद्राय जानायनि थाखायबो जायो बेफोरो ओ जेनेबा गरम बोथोर औ गरम बोथोरफोराव ओ नोङो थैगोन आं बुसथु बारा जानाङा अभार थै गोनां मेजेमगोनां जाबाबो बेफोरबो जायो आरो आंनि बादिब्ला नों नोंथाङा दा गरम बोथोराव ओ माबायदि दंगासिनो दङ एसे नोंनि ओ दासान्दिनि माबाखौ खोन्थाबानो जाबाय एसे बेखेवनानै
दानोथ' गरम बोथ ओ बोथोराव बिदिनोसै फुङाव सिखारनानै बिदिनो ओंखाम जानानै थां अबबाफोर खामानि माब्लाबा फिसा फिसौ खामानि थायोबा बेफोरखौ मावो आरो मावख्लांनानै दुबै गरम बोथोरफ्राव जोंहा मोदोमा फ्राय एसे खामानि मावबानो बा बबेबा थांबानो गोलोमो नालाय गोलोमबाथाय ओरै देहायाव गाज्रि मुवाफोरासो ओंखारबोयो गोलोमनायजों बेफोरखौ आं सुस्रा नांगौ जायो आरो बेनि थाखायनो प्राय गरम बोथोरफ्राव दुगैनांगौ जायो दुगैबा देहायाबो थिग जायो मोजां थायो बेमार आजारफोर बारा साबनो हाया बेनो आरो नोङाबा गरम बोथोरफोराव नोङो फ्राय बिगुरनि बेमार ब्रै मानला मुला जेरै गुग्ला गुग्लाफोर होन खुरुफोर होन बेफोरबायदि बेरामफोर फोर जायो आरो बिनि थाखायनो जोङो जोंनि देहाखौ सानफ्रोमबो
दुगैनांगौ ओम मोजाङै लाखिनांगौ अ
बिनिफ्राय आरो जा ओरैनो थाबाय थाबाथ' जाला नालाय खामानि बेलेग बेलेगाव थाङो आरो आं जा बेलेग साइदखै टिउसन लानोबो थांङो। बेलासे बेलासे
औ नोंथाङा ओरैनो उम औ टिपसनाव ओ खैजनसो ओरैनो फो रोङो गथ'
आं थ' दा साननैसो टिपसना साथामल' जाहैदों साथामल' बेखौनो आंङो लानो थांङो।
नोंथाङा टिपसन ओ औ अब्ला मोजांनि खोथा ओ जेनेबा जोङो बर' समाजावबो बिदिनो जानांगौ मानसिफोरा बांसिन ओ फैसा खामायनो बारा रोङा नालाय मानसिफोरा बेफोराव फैसा ओ आरजि
उम उम दा ओ रैनोसो थानाय जायो नालाय। बेनि थाखायनो बेफोरखौ खामनाय जायो। ओरै खरस मोनो एसे एनै रिसार्च सोनाय बा माबा मोनसे एसे ड्रेसफोर बायनाय नि बा
औ औ नोंथाङा दा ओ बरथ'मान मा खालामगासिनो दं न'आव ओरैनो साख्रि बाख्रि ओ साख्रि बाख्रि नङा ओ नोंथाङा माने मा खालामगासिनो दं ओरैनो न'आव दा?
आं आंथ' थ' दा बिदिनोसै ओरैनो साख्रि बाख्रि फोरनि बागै एसे एनै नायबाय थायो मबाइलफोराव बा बिजाबफोरावबो नायो। मबाइलावबो खबर लाबाय थायो। मा फैदों मा फैयाखै। दाथ' जा बिटिसि नि खारनाय दङ। फरेस्टनि साख्रि फरेस्टार वान आरे फरेस्ट काप बिनि खारनाय फैदों ओरै जुलाइ दानाव जाहैगोन। दा बिनि थाखाय नो एसे प्रिपारेसन खालामगासिनो आरो आम फ्राय खारगासिनो फुं फुंफोराव सानसेयाव आधा घन्टासो खारगा बेफोरखौनो आङो एसे
ओ बि टि सि आव नै दा ओ जा जा फैगौ इन्टारभिउआव खै किल'मिटार खारनांगौ फिजिकेलाव नोंथाङा एसे खोन्थाना होबानो जाबाय
कारनि बा फरेस्टारनि फरेस्टार ए साख्रिनि एगजामफोर मथेबा बिथांमोना नैजिद' किल'मिटार खारनो होदों आरो फिजिकेलाव ब्रै घन्टायाव नैजिद' किल'मिटार। खारनांगौ जाहैबाय। नोङो ब्रै घन्टानि गेजेरावनो नैजिद' किल'मिटार नोङो फोजोबनो हानांगोन आरो बेबायदिनो आरो बिथांमोना माबाबो नायगोन मेगन नायगोन सेस नायगोन बिखा आरो नोंनि जौथायाइखौ खौ नायगोन आरो बेफोरखौ नायनानैसो नोंथांखौ खारनायाव एलाव खालामो बेनि उनाव बेफोर खारखांनाय जायोबा रिटन लागोन रिटन खारनाया फोर जायै जायै सिलेक जादों। बिथांफोरा रिटिन होनो मोनगोन ना बेनिफ्राय टेन होनायावबो आरो पाससा बावौबा आरो बेनिफ्रायबो भायबाफोर खुंगोन नों भाइबा खुंबासो नोंङो फाइनाल रिजाल्ट मोनबा नोंनि साख्रिया जागोन आरो बेफोरबायदि खोनानो मोनदों आरो बिथांमोननि एसे गाइडलाइन फोराव बुंनाय बायदिब्ला
औ दे अब्ला नोंथाङा अब्ला एसे समाबो जाबाय नालाय उनाव खबर लालायसिगोन नोंङा होमबा दे औ